खोनादोंना?
अ
औ ओ जोङो दायोहाय आबहावा रैखा खालामनायनि सोमोन्दै जोङो रायलायगोन आबहावाखौ जोङो माबायदि ओ रैखा खालामनांगौ जोङो आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोङो आबहावाखौ माबायदि रैखा खालामगोन जोङो मा खालामनानै।
जोङो आबहावाखौ र खालामगोनला जोंनि खाथि खालाफ्राव जोंनि थानाय जायगाफोरखौ जों मोजाङै साफा दांगोन, जानला मानला ओरैनो गाज्रि बुस्थुफोरखौहाय एबा जोंनि बाहाय खोन्दा बुस्थुफोरखौ प्लास्टिक फोर जों बेखौ मोजाङै मोनसे जायगाफ्राव दोननांगोन ओरैनो। जानला मानला गारला बायालासिनो। मानो होनबोला बेफोर प्लास थिखफोरा ओरैनो सेवना थांनाय बस्थु नङा बेफोर। नो जोंनि हाफोरखौ गाज्रि खालामो। जोंनि खाथियावहाय सोलिबाय थानाय इनभाइरमेन्ट बा बारहावा बेफोरखौ गाज्रि खालामो। बेफोरजोंनो फिसा फिसा जोंनि फिसा फि नि मावनाय मानिफोरजोंनो जों बेफोरखौहाय जों जों गाव गावनि गावखौनो सापर्ट होनानै बा गाव गावखौनो ओरैनो जानला मानला माल बुस्थुफोरखौ ओरैनो जाहा थाहा गारालासिनोनो बेफोरखौ जों गावखौनो कन्ट्रल खालामोबा जों एसे एनै बिदिनो गासैबो एसे एसे जों बेफोरबायदिनो जोंनि आबहावाफोरखौ मोजां साफा खालामना दोन लाखिनो हागोन आरो।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया हा नोंथा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायहा ओ जोंफोरो बेबायदिनो आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनोबा जों सेथियावनो मा खालामनांगोन जोङो माने जों गाव गावनो जोङो सांग्रां जानांगोन आरो। आरो जोङो मा खालामनांगोन ओ दंफां लाइफांफोरखौ खो जोङो बांसिन गायनांगोन आरो बिदिनो दंफां लाइफां ओ दानफायनायफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन जोङो आरो जों बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बैसा एसे सिगाङावहा जोङो माखासे थिनो जाबोरफोर गारो जोङो प्लासटिकफोर बाहायो बे प्लासटिकफोरखौ जानला मोनला जोङो गारनो नाङा। ओ मानो होनबोला जोंफोरा ओ हानि ओ जि जोङो हायाव फा बियो गोरोबनानैहा बे हाखौहा गुबुंले खालामो आरो बियो इयुनावहा जोंनि थाखाय माने गोबां बिदिनो प्रब्लेमफोरखौ लाबोगोन आरो बियो आबहावा गुबुंले खालामनायावहा बियो बाहागो होयो नालाय। बिनिखायनो जों मा खालामनांगोन प्लास्टिकफोरखौ जोङो जेरावनो मेरावनो गारालासेनो जोङो बिखौहा थाइसे जायगायाव जोङो बिखौ दनांगोन आरो जोंफोर जोङो नुयो जे जेनेबा बेबायदिनो मानसिफोराहा आबाद मावनायाव जों माखासे मुलि बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। बे मुलि बाहायनायफोरखौबो जों मा खालामनांगोन जोङो मा ओ खमायनांगोन बा बन्द खालामनांगोन आरो जोङो बेबायदिनो जुनारफोर बुथारनायफोरखौ जोङो एसे खम खम खालामनांगोन मानो होनबाला जों हा आबहावानो जोङो आबहावा मोजां नांगौबा जोंनि थाखाय जिब जुनाराबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जोङो नुनो मोनो जोंफोरा माखासे बे उखुन्दैफोर जे कारखाना इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय हा जोङो उखुन्दै फोरखो जोङो ओ नुनो मोनो। बे उखुन्दैफोरनि थाखायबो जोंफोरा आबहावाया हा गुबुंले जायो आरो जोङो बे आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखायोबा जोङो मा नांगोन बे इन्डास्ट्री फोरखौ जोङो बानायनाय। जोङो खम खालामनांगोन आरो बिदिनो टाउन सोहोरावहा बिदिनो बिल्डं गिदिर गिदिरफोर लुनो थाखाय न'फोर लुनो थाखाय दंफां लाइफांफोर जोङो दानफायनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोर। हा माने खम खालामनांगोन आरो। नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा ओ जोंनि समाजावहा माखासे ओ बिदिनो आबहावानि सोमोन्दै जेनेबा जोंनि समाजावहा माखासेफोरा जेरै बिखो ओ जोङो प्रटेक्ट खालामनांगौ जोंनि आबहावाखो। रैखा खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै। माने एसेबां बिदि मिथिनाय गैया आरो बिदि सोलोंथाइ मोनिफोर दङ बिसोरनो जों माबायदि फोरोंगोन जेनेबा जोंनि आबहावाखौ जों माबायदि रैखा लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो?
मोजां दा जोङो ओ ओ कन्डाक्ट।
औ।
ओ दंफां लाइफां गा-गायनो थाखाय आंहा जोंनि थाखाय गोनांथि बे माबा इनभाइरनमेन्टनि थाखायनो गोनांथि जों बेफोरखौ बुजायनांगोन अब्ला जों जोंनि गामिफोरनि मानसिफ्राबो ओरैनो। दंफां लाइफांफोरखौ दाना दानालासिनो दनायजों लोगोसे गावसोरो गनायबो गनांगौ। खौबो होननानैहाय मिथिगोन।
औ। औ।
पपुलेसन बारायनायजों लोगोसे जेरै मा होनगोन। आरो इरमायर। मारैनायनो नांगौ जों बेफोरखौ खौहाय। सिफोरनो बुजिनांगोन।
नोंथाङहा एसे नेटद्रब प्रब्लेम जादों।
औ नेटवर्क एसे प्रब्लेम दङ।
औ खोनाबा एबाराव दे बुंदो।
औ औ।
ओ खोनाबाय। बुंनो हागोन दे नोंथाङा खोनाबाय। खोनादोंना?
जोंनो औ औ खोनादों खोनादों ने?
औ औ औ खोनादों।
आंनि हिसाबैबा जोङो मानसिफोरखौहाय प्रग्रामफोर कन्डाक्ट खालामनानै बुजायनांगोन बे जोंनि आबहावाया जोंनि थाखाय मानोना गोनांथि जों मानो थाखाय बेफोर। खौ साफा लाखिनांगौ। आरो दंफांफोर मानो थाखाय गायनांगौ जों बेफोरखौ मानसि। फोरनो बुजायोब्ला बिसोरो गाव-गावनो मिथिगोन बिनि गोनांथिखौ अब्ला। ओरैनो जो गाव-गावनि थानाय। थानाय जायगाफोरखौहाय मैला खालामा लासिनो साफा खालाम साफा लाखिगोन बेजोंनो बे आबहावाजोंनोे माखासे। खासे बेरामफोरा उजियो जों बेखौबो बिसोरनो बुजायनांगोन।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाहा जों फार्स्टआवनो मा खालामनांगोन जोङो जोंहा माखासे गामियावहा बिदिनो ओ सोलोंथाइ गैयि आरो बिनि सोमोन्दै मिथियै माखासे मानसिफोर दङ जोङो बिसोरखो मा खालामनांगोन जोङो आबहावानि सोमोन्दै जोङो बिसोरखो सांग्रां। खालामनांगोन आरो। जोङो बिसोरखौ फोरोंनांगोन माखासे प्रग्रामफोर खुंनांगोन जोङो आबहावानि सोमोन्दै बिसोरखौहा फोरोंनाय हिसाबै जोङो माबायदि जोङो दंफांफोरखौ गायनांगौ माबायदि जों दंफांफोरखौ जों जोथोन लानांगौ आरो जोंनि दैफोरखौो जोङो माबायदि साफा लाखिनांगौ आरो जोङो आबाद मावनायावहा जों माबायदि आबाद मावनांगौ माखासे जोंहा मा जायो गामिफोराव आबाद मावनायाव बिदिनो गोबांथार मुलिफोरखौ बिदिनो होनानै आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो जों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बिसोरनो खिन्थानांगोन जे आबादावहा मावनायाव बेबायदि मुलिफोरखौ होयोब्ला जोंहा हाफोरा गाज्रि जायो आरो बियो आबहावा गुबुंले जानायावहा बिदिनो गोहोम खोख्लैयो आबहावाखौ गोहोम खोख्लैयो जोङो बिनि सोमोन्दै बिसोरनो जों फोरोंनांगोन आरो आरो जों बिसोरखौ फोरोंनांगोन जे जोंफोरहा दायो जे आबहावाया जोंहा गुबुंले जागासिनो दङ बे आबहावाया गुबुंले बिदिनो जायोब्ला आरो जों बिनिफ्राय राहा लामा नागिराबा जोंहा इयुनावहा बिदिनो गोबां बेमार आजारफोर जानो हागौ जेरै जोंफोरहा जों मिथियो जे बिदिनो बिगुरनि बेरामफोर जानायफोरखौ जों मिथियो आरो लोगोसे बिदिनो हार्ट प्रब्लेम माखासे बिदिनो बेरामफोर जानायखौ जों मिथियो आबहावा गुबुंैनि जुगिदि बेफोरफोरखौो जों बि नोंहा खोन्थानांगोन आरो जानो हागौ बिथांमोना बेबायदि बाथ्राफोरखौह बेबायदि जों बिथांमोननो सोलोंथाइफोरखौ होयोब्ला बिथांमोना सांग्रां जागोन आरो नोंथाङा मा सानो जेनेबा जोंहा फोरावहा गोबां बिदिनो माखासे इन्डास्ट्रिफोर बानायो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर बानायो आरो बे बानायनायावहा जोंहा माखासे दंफांफोरखौ दाननो गोनां जायो आरो माखासे उखुन्दैफोर ओंखारो गारि मथरनिफ्राय नोंथाङा मा सानो बेफोरखौ खोनादों ने नोंथाङा
अ खोनादों खोनादों
औ
आंनि मथाफला बे इन्डास्ट्रि बानायनायफोरखौ जों एसे खम खालामनांगोन मानो होनबोला बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय बुहुत गाज्रि गाज्रि पलिउसनफोर ओंखारो बेजोंनो मानसिफोरना गोबां बेमारफोर जायो जेरै बिगुरनि बेमार एबा ओ लांफोरनि बेमार जायो जों बिनिखायनो जोंनो इन्डास्ट्रिफोरखौबो एसे खम खमै बानायनांगोन एसे मा होनगोन बाराद्राय इन्डासट्रिफोरबो मोनसे जायगायाव बानायनाया मोजां नङा। मानो होनबा इनभाररमेन्टव गोबां गाज्रि गाज्रि ओ पलिउसनफोर पलुसनफोर जायो। आरो सहरफोराव जों नुनो मोनो बुहु दंफांफोर दनानैहाय मानसि बांनायनि थाखाय न'फोर बानायो बेफोर न'फोरखौबो बानायनायफोरखौबो जों एसे खमायनांगोन बेजोंनो जोंनि बे दंफां लाइफां बिफांफोरा दानजानाय जायो दंफां लाइफां दाननायफोरखौ जों नुयोब्ला जोंनि अक्सिजेन लेभेलफोरा खम जायो बेजोंनो मानसिफोरा बे बेफोरजोंनो गोबां गाज्रि गाज्रि बेमार जायो। जेखौ जोङो जों हाया मानो होनबोला बे इनभाइरनमेन्टआ जों इनभाइन हां लायो बेफोरजोंनो गुबबां गाज्रि गाज्रि बेमारफोरखौ जानाय नुयो आरोना बिनिखायनो जों दंफां लाइ बिफां दाननाय एबा इन्डास्ट्रिफोरखौबो जों इ से खमायनांगोन
औ नोंगौ नोंथांनि बुंनायहा जोङो बेबायदिनो जोङो खालामनांगोन मानो होनबोला जोंहा बेबायदिनो आबहावाखौ जोङो रैखा खालामाब्ला आरो सांग्रां जायाब्ला जोंहा इयुनावहा बिदिनो खैफोद जागोन आरो थांनानै थानो थाखाय माने गोब्राब जागोन आरो। जोङो बिदिबा बे आबहावा रैखा खालामनायनि सोमोन्दै जोङो जि रायज्लायबाय जों बेखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै
बुजागोन दे